ना
हेलौ।
औ नों थाङां नार दा
औ आं खोनादों आंनिया मोजां खोनाहैदों ना?
औ दा मोजां खोनादों नोंथां।
औ औ औ।
उम। अब्ला दिनै नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
त दायो जोङो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ औ नोंथाङा सावरायजागोन नोंथां अब्ला। नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा एसे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव।
जोंह म जों सायाव सावरायनो थोब्ला जों गिबि गिबियावनो बै समखौ गोसोखांनांगौ जायो जेब्ला। जोंनि बर' हारिया एबा सुबुं माहारिया अन्थाइ मोनगोननि सिगां जेब्ला। हाजो गफा बायबोदि बायदियाव थानानै माने देरबोदोंमोन एबा रायजो जाबोदोंमोन
औ
जेब्ला जेब्ला जोङो समाज दानानै थानो रोंबोदों बेनिफ्राय एबा जेब्लानो जोंनि बर'नि जारिमिना नागिरनानै मोनदों बेनिफ्राय जोङो सावरायनो मोजां जानायनि मोननै बोखावनो हायो आरोना जेरै जोङो आइजो आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनाय जों हौवाफोरनि गाननाय जोमनायफ्रावथ' जोङो बांद्राय स्पेसिक बुरजा नुनो थाङा जेरै जोङो हौवाफोरनि गाननाय होनबाथ' बांसिन जोङो गामसाखौनो मुख'नांगोन बिनि उनावथ' जोङो बेफोरबायदि बर'नि जेबो माने ओरैनो थानाय समाव गाननाय गैया नाथाय जेब्ला जोङो आथिखालाव नुनो मोन्दों गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबफानानै जोङो जोङो जेरै आर'नाइ गस्ला दख'नाखौनो जोङो गस्ला बानायनाय बेयाव आर'नाइ गस्ला होननानै जायखौ जों मिथियो आर'नाइखौ होननानै बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय जोङो आइजोफोरनि गान्नाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोङो दख'नाखौनो होननांगोन दखनायाबो जोङो नायनो थाङोब्ला मोननै एबा मोनथामखौनो लानो हायो जेरै स्पेसियेल डक्ट दख'ना होननाय हिसाबै जोङो दख'ना थावसिखौनो जोङो बर'नि मोनसे मुंदांखासिन दख'ना होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो माखासे गोथार गोथार हाबाफारिफ्राव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो हाबायाव बाहायनाय हिन्जाव गोदाननो जेब्ला जोङो गानहोनाय जायो अब्ला जों बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना आरो
बेनि अनगायैबो जोङो दौदिनि ओरै आरो लोगोसेयैनो जोङो बारजफोरखौबो सम सम गान होनायफोरखौ नुयो आरोना दा दख'ना थावसियाथ' मोनसे बर' हारि मोनसे बेसेन गोसानि गेजेराव माने बेसेन गोसा हारिमुनि गेजेराव मोनसे होननानै बुंनो हागोन आरो ना बेनिफ्राय जोङो सिख्लाफोर गानग्राखौ जोङो लांगा होननानै बुङो आथिखालाव बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्ला गैलिया आरो दानिया जों नुनो मोनो बुरिफोर गानग्राफोरखौ अग्रं होननानै बुङोमोन ओमफ्राय बेनि बागैथ' जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बिदिनो आइजोफोरनि गेजेराव जायखौ जोङो जोमग्रा होनना बुङो सोरबाया सादोरबो होननानै बुङो बे थाबाय आरो लोगोसेैनो जोङो आरो सावरायनो मोजां जानायनि थाखाय मोनसे ए खालामजाबाव माने जायफोरखौ सरासनस्रायैबो बाहायो आरो लोगोसेनो हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि फारागथि गैयालासिनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो फालिफोर बाहायो जेनेबा फालि फालि फोर जेनेबा हौवा हिनजावबो गथ' गथथायबो बाहायनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो माने जेरै जोङो सरासनस्रा बयबो बाहायनाय हिसाबै जोङो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन उलनि उलनि जि जायखौ जोङो गोजां बोथोरावबो जोमनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना
औ औ
दा आरो लोगोसेयैनो जोङो बे सिमाफोर जेरै जोङो बिसिनाफोरखौ बना लायोमोन बेफोरखौबो जोङो हौवा हिनजाव गैयालासिनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन दा बेफोरबायदिनो दा फैयो बे दा आथिखालावथ' गोबां गोदान गोदानफोर नुनो मोनबाय दा
ओ दा बेफोरनि बेलायाव जों नुनो मोननाय एबा गोदोनिजों आथिखालनि जों बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव मा मा मा फारागथि नु दों नोंथांआ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नोंथां आं एसे फोरमायनो लानोसै नङा होमबा नोंथां दा जोंहा बर'नि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथांआ जाखिनि दं बेखौ फोरमायलांजोब्बायखौनो होनना बुंजायो मानोना जोंहा एसेबां गानग्रा जोमग्रा जा जोंनि द्रेस बेफोर गै बांआखौनो होनना बुंजायो माने दङ नाथाय एसे खम बिबांनि दङ आरोना नोंथां दा बेफोरबादि बिथिंआव जोंहा नायनो थाङोब्ला जोङो आर'नाइखौबो बर'फ्रा हौवा हिनजाव बासिआलासिनो जों लानायखौ नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
गोदोनि समावथ' आर'नाइ होनना बुङोब्ला बांसिन हौवाफोरा लानाय जायोमोन होनना मिथि मोननाय जायो मानोना गोदोनि समाव जा आर'नाइ बेखौ दावहायाव थांनो बा दावहायाव थांनो ओंखारनाय समावसो गावसोरनि बे हिनजावफोरा एबा जाय न'खरनि मानसि हिनजाव मानसि बिसोरो ओ जायबा दावहायाव थांगोन बिसोरनो हरसेनि गेजेराव दानानै गाननो हरोमोन नङा होमबा नोंथां दा बेह नोजोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे हौवाफोराल'सो आर'नाइखौ लायोमोन होननानै बुंजायो आरोना गोदोनि समाव नाथाय आथिखालनि समाव आर'नाइखौ हौवा हिनजाव बासिआलासिनो बयबो लानायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो गोदोनि आर'नाइ आरो दानि आर'नाइआ एफा एनै सोलायनायखौबो जों नुनो मोनबोदों मानो होनना बुङोब्ला गोदो आर'नाइखौ माबादि बाहायोमोन आथिखालाव माबायदि बाहायोमोन जोंहा गोबां सोलायनायखौ मोनदों जेरै गोदोनि सम समाव दावहायाव थांनायाव बाहायोमोन नाथाय आथिनि आथि आखालाव ओ जा आर'नाइ बेखौ जोंहा आलासि मान होनायाव बाहायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां जा जोंनि प्र'ग्रामफोर जायो बेफोराव जोंहा जा मान होनाय हाबाफारि बेफोराव जों आर'नाइजों मान बावो एबा बरायनानै लायो दा जोंहा बिनि बिथिंआव एसे एनै सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों दा जोंहा सोलाय सोलायनाय बिथिंआव नायोब्ला जोङो गोदोनि आरो दानि बर' सुबुंफोरनि गाननाय जोमनायाव मोननो हाबावो दे गोदो जेनोबा बांद्राय बेफोरबादि ओह जोङो मेसिनजों दानाय दख'नाखौथ' गानखायानोमोन गोदोनि दिनाव गोदो गावनो ओ आखाइजों दानानै गानोमोन ओ बेफोरबायदिनो दा जों आथिखालाव नायोबा नुनो मोनोसै आथिखाल बेरोंदामिन मुगा एबा बिगियान मुगायाव जोंहा ओ मेसिन एबा बायदि दैैला आथिखालनि मुगाजों दिहुनजानाय जा मेसिन बेफोरजों दानानै गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै आरो गोदोनि समाव ओ बयबो सुबुं फोरा बर' न'खराव जि दानो रोंजोबखागौमोन नाथाय आथिखालनि बर' हि सुबुंनि न'खरफोराव बिदि दानो गरों सुबुंखौ एसेबां नुनो मोननाय जालिआ ओ गैलाखौनो होनजायो खायसे खायसे न'खराव खायसे खायसे न'खराव दासिमबो दङ आरो बेफोरबादिनो जोंहा गोदोनि समाव जोङो बांसिन इन्दि खुन्दुंजों दानाय जि जोम दख'ना गामसा बेफोरखौ गाननाय जायोमोन नङा होमा नोंथां मानोना जोंहा बेफोरबायदि पलिस्टार बेफोरबायदि माथानि मानि बेफोरबायदि जोंहा खुन्दुं गैयामोनखौनो होनजायो जोंहा मोनसे ल' अपसन दङमोन जे जा जोंहा इन्दि खुन्दुं बेखौ जा थावख्रि लुनानै खुन्दुं दहुननानै जोङो दख'ना एबा गामसा बेफोरबायदिनो फास्रा फालि बेफोरबायदि बानायनानै जों गानोमोन जायनि थाखाय जोंनि मोदोमाव जानाय जा एलारजि बेफोरबो एसेबां जायामोन जाय जोंहा एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोननाय जा खुन्दुं बियो जोंनि थाखाय मेडिसिन हिसाबैबो खामानि होयोमोन आरो गोजां बोथोराव गुदुं खालामो गरम बोथोराव गुसु खालामो बेफोरबायदि गुना जोंहा हिदि जियाव दङ आरोना नोंथां बेनि थाखायनो बांसिन बिबांनि जोंहा गोदोनि समाव बै इन्दिखौ गानोमोन नाथाय आथिखालाव दा गोबां खुन्दुंफोर ओंखारबाय जेरै पलिस्टार माथा बायदि बायला जायखौ जों नामफोरखौ मोनथियोोबा बेफोर जों बानायनाय जा दख'ना गामसा बेफोरखौ जों गानोसै आरोना आथिखालाव दा आरो हौवासा हिन्जावसाफोरनि गान्नाय बिथिङाव सोलायनायखौ नायोब्ला आथिखालाव बर' सुबुंफोरा बबेयावबा बबेयावबा थाङोब्ला गोदोनि बायदि जों दख'ना गामसाफोर गाननानै थांला आथिखालाव लंपेन्ट बेफोरबायदिनो सुरिदार बेफोरखौ गाननानै थांनोसै आरो बर' हारिनि हौवा बा हिनजाव सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि गानना थांनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो आथिखालाव गोदोनि समाव थ' नाथाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन बांसिन जोंहा दख'नाखौनो गाननाय जायोमोन।
औ
दा बेफोरबायदिनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बिथिङावथ' गोबां सोलायनाय फैदों दा नोंथां
औ
जोंहा दा बेफोर बिथिङाव सावरायबावोबा मोननो हाबावो जे आथिखालाव बर' सुबुंफोरा माबायदि सोलायदों होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो गाननाय जोमनायनि बिथिङाव नायनो हायो जे गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन हेन्दमेद एबा आखाइजों दानाय जि गानोमोन आथिखालनिया मेचनजों दानाय जोंहा मोनसे बाथ्राखौबो रायखांनो हाबावो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंहा सना रुफा बायदि बायला गानबो गानोमोन आरोना नोंथां दा बिदिनो रोङा हिन्जावसाफोरनि बिथिङाव नायोब्ला जोङो मोनसे बिथिंखौ नोजोर होबावनो हायो। गोदोनि समाव जोंहा बायदि बेला आगरफोर जोङो बाहायोमोन जेरै फारौ मेगन बिदिनो थाइगिर बिबार बिदिनो हाजो आगर बायदि बायला आगरफोरखौ जों सानथ' हायि आगरफोरखौ जोङो ओ जा जोंनि गाननाय द्रेस दख'ना बेफोराव जोङो एरखांना लायोमोन आरोना नोंथां दा आथिखालाव बेफोरो आगरफोरखौ बेफोर दख'नाफोराव एरखांनायखौ जों नुनो मोननाय जाला नाथाय मोनसे आगरखौ आथिखालाव बर' फ्रा दासिमबो एंगारनो हायाखै बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं बुंनो सानो बे आगरानो जाहैबाय जोंहा बे आर'नायाव लगायनाय एबा आर'नाइनि रुगुङाव लगायनाय जा हाजो आगर बेखौ गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा बानायबोदों आथिखालावबो बानायबोदों दा बे जोंनि थाखाय धोरोमखौ खौ लाखिनो हानाया जोबोद मोजां खोथा आरोना नोंथां दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मोनथिबावो नामा नोंथां?
दा बेफोरनि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जों नुनो मोनो जेरै हाजो आगर हाजो आगरनि बेलायाव जोङो गोदो गोदाय जोंनि बर' हारिया माने हाजो जायगायाव रायजो जाबोनाय मोनसे हारि हिसाबै जोङो मिथिनो मोनो आरोना बेयो मोनसे जोंनि सिनायथि हिसाबै जोङो बेखौ नुनायखौ मोनो आरो आथिखालावथ' जोङो दख'नानि बेलायावबो माने गोबां बिबांनि गोदान गोदान माने गोदान गोदान आदबै गोदान गोदान मुं होनायफोरखौबो जों जेरै नुनो मोनो जेरै जोङो बड'लेण्ड दख'ना बड'लेण्ड दख'ना बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदि मुं होनानै गोदान गोदान दख'ना माने डिजाइनफोरखौ गोदान गोदान होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। दा बेफोरनिला आरो जोङो जेरै सेंग्रा आरखौबो जोङो आर'नाइफोरखौबो नुनो मोनो आथिखालाव गोसोम गाबनिबो आरो गुबुन गुबुन गाबनिबो बेबायदिनो गोदान गोदान महरै जोंनो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो जेरै जोङो सेंग्राफोरनि गाननाय हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जों गामसाखौ बुंनांगोन गामसा दानि बेलायावबो जोङो आथिखालाव दायो गामसायावबो जोङो आगर एरनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोना आरो जायखौ जोङो बांसिन बैसागुफ्राव बांसिनै बयबो रंजानायजों गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि हिसाबै जोङो आरनाइ आर'नाइनि आगरखौबो जोङो बांसिनै माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो आरो गोबां नुनो मोनो